हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां आंङो औ
औ नोंथांङा बोरैहाय दंङ
औ आं दासान्दि गसाइनि अननायाव मोजांङैनो दं नोंथांङालाय माबोरै दं
अ आंबो मोजांङैनो दंङ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ खौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां
नोंथांङा सम दंङ ना
औ दंङ नोंथां
बिदिब्ला जोंङो गोलोम बोथोर ओम ओ बे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
जेरै बे ओ गोलोम बोथोर होनबाथ' बयबो मिथिखायो जिहेथु ना बे गोलोम बोथोर बोथोराव जों माने बेयो गोलोम बोथोर समाव माने दैज्लां बोथोर समबो गोग्लैयो आरोना, बेयाव बांसिनै जेनबा जुन जुलाइ बेफोरदि ओ ओम माहायाव माने बांसिन जायो आरोना गोलोम बोथोरा ओमफ्राय जोङो बे गोलोम बोथोराव माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौबो मोननो हायो आरोना बेहाय
औ
जानाय लोंनायनि बेलायावबो जेरै गोलोम बोथोराव खान्थाल थाइजौ बेबाय दिनो ओ रैमालि बेजों लोगोसे आरो गोबां रोखोमनि लिसु बेफोरखौ मोननो थाङो आरो
ओ नोंगौ नोंथां
बे ओ जिखुनु बे गोलोम बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै जोङो थाइजौ बे थाइजौखौ जोङो गोबां माने गोथाङावबो जाजायो आरो जेनेबा जोङो फोमोननाबो जाजायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां
माने खायफा खायफा माने बेबादि ओ थाइजौफोरनिबो जेनेबा बिफांफोरनि बेबादि नो जेनेबा गायलाबायनानै बिदिनो बाजारफोराव फाननानै गोबां रांबो खामायनो हायो आरोना
औ नंगौ
अ बेजों लोगोसे माने बेयाव थाइजौखौ माने जोङो गोबांखौनो माने फिसा फिसा सानदुं फोराव फोराननानै थाव होननानै बेखौ माने ओंखामजों जानो थाखाय बायदिसिना आसारबो खालामा दोननाय नुनो मोनो आरोना।
ओ नोंगौ नोंथां
जोङो ओम जायखौ बुङो जों खान्थाल बे खान्थालखौ जोङो गोथाङावबो बे गोरलै मुसि जेननाय समावबो माने जोङो बेखौ ओंख्रिबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
ओ बेजों लोगोसे जोंहा माने खान्थालावबो माने गोबां रो खोमनि थायो जेरै खान्थाला जेनेबा गोथाङावबो जाजाग्रा गोमोनावबो जाजाग्रा बेफोरबायाददि थायो आरोना ओ जेरै जोङो खान्थालखौ ओं खान्थाला बिफाङाव खान्थालखौ जाबा गोबां बेमारफोरबो हामो होननायखौ जों खोना नो मोनो जेरै केन्सार बायदिसिनाखौ बिदिखौ जों मिथियो आरो खान्थाल ओंख्रि खान्थालखौ ओंख्रि जाबाथाय आरोना। बेफोरबो जोंनि गासिबो माने गोलोम बोथोराव गोबां रोखोमनि जा जानां गौ माने जों गोलोम बोथोरावनो जानाय लोंनाय बांसिनै फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मोननो थाङो आरो ना। बेजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय जोङो ओम लिथु कु बेफोरखौबो मोननो थाङो आरोना।
औ नंगौ
औ ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोरो माने ओ गोलोम बोथोर अब्लाबो माने गोलोम बोथोराव जेबोर गरम माने बेबायदि गुदुं जि बेफोरखौ गाननो हाया आरो ना जोङो जायनि जाहाव गोलोम बो थोर जेनेबा ओम आरो बे ओम बे गोलोम बोथोराव माने सान्दुंफोराबो बांसिन जायो आरोना। ओ बेनि थाखायनो नोंथाङा बे गोलोम बोथोरनि बागै ओ एसे फोरमायथिनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहाथ' गोलोम बोथोर होनोब्ला बिदिनो जुन जुलाइ बेफोर ओ बेफोर दानाव जायो आरोना। बिदिनो गोलोम ओ बिदिनो गोलोम बोथोराव जोंना दैज्लां बोथोरावो सरसाबनानैनो दोंफाखायो
औ
औ बेफोर ओ गोलोम बोथोरावहाय जोङो गोबां ओ फिथाइ-सामथाइखौ मोनो होननानै दानिसो नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो जोंना ओ गोबां जोंनि गोलोमनानै एबा गरम मोननानै ओ थानाय देहाखौ जोंना गुसु खालामनो थाखायबो जोंना गोबां ओ फिथाइ सामथाइखौ जोङो जायो जेरैहाय जोंहा थाइजौ रैमालि बेजों लोगोसे थाइबें बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जोङो ओक्षबेदि गोलोम बोथोराव जानानै मोजां मोनो आरो
औ नंगौ बेजों लोगोसेनो थाइबें नोंथाङा बुंदों बे थाइबेंआ माने जोङो थाइबेंखौ गोब गोबांङानो माने ओंख्रिफोरबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
ओ बेजों लोगोसे माने गोबां फिथाइ सामथाइफोरा माने ओरैनो जानायजोंबो लोगोसे ओंख्रि आरो जाजायो आरोना खायफा खायफा फिथाइ सामथाइफोरा
नंगौ
बेजों बेजों लोगोसे जोंहा आथिख वाटार मिलन बेफोरखौ माने गोबां बेफोर माने देहानि नि थाखाय मोजां बेफोरदि आरोना ओब जों बेफोरखौबो जायो बेजों लोगोसे जोङो होम नालेंखरनि जेरै रोसि मोनो सिङाव बेफोरखौबो जायो आरो। जों गोलोम बोथोराव बांसिन माने माने फ्राय गोलोम बोथोरावनो माने गाससिबो फिथाइ सामथाइखौनो जों माने मोन जोबनाय जायो आरोना। बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो हमना थाइजौ बेफोरबाददि आरो गासै फिथाइ सामथायाइ दङ जेरैहाय जोङो खायफा खायफा जेनेबा जोंनि न'खराव थानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जोंनि खाथि खालाफोराव थानाय फोरखौ जोङो मोनजायो आरोना बे दिनो थांबाय ओ जोङो मोनजाया अब्लाबो माने खायफा खायफा बेबायदिनो आसार आरि खालामना दोननो हा यो आरोना खायफा खायफा फिथाइ सामथफोरखौ। औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलाव ओरैनो मा मा फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननाय जायो एबा सोरबा आबाद खालामो नामा बेफोरबादि फिथाइ सामथाइफोरनि?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां ओ फिथाइ सामथायाइखौनो जोङो आबाद खालामनायखौ नुयो जेरै जोंहा दा ओ गोलोम बोथोराव थालिर ओ बेफोरबायदि आबाद आरो ओ वाटार मिलन
औ औ नंगौ
थाइबें बेफोरखौ जोङो आबाद खावनाय खामनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा दानि गोदान मुगायाव औ थाइजौ बायदिसिनाखौ जोंङो ओ दानिया जोंनि ओनसोलावनो आबाद खौ खामनाय आबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंहा गोदोहाय थाइजौनि आबादफोरखौहाय जोंहा नुनो मोनामोन बिदिनो गोबां लेसु बायदिसिनानि आबादखौबो जोंनि जायगायाव दानिया मावनाय जासै बिदिनो जोंना गोबां फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोंनि देहाया एबा ओ जोंनि देहायाव गोबां भिटामिन बायदिसिनाखौ मोननाय जायो ओ जोंना गासैबो गासैबो फिथाइ सामथायाइयावनो जोंना ओ फिथाइ गासैबो फिथाइ सामथाइ गोथांङावनो जोंना भिटामिन थायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो बे फिथाइ सामथायाव मायबा नङा मायबा मोनसे भिटामिना थाथारगोन बेखौ जोङो मिथिगौ। बेनि थाखायनो जोङो बिदि फिथाइ सामथाइखौ जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां। ओ आरो जोंना खायसे खायसे ओ सुबुंङा जोंना जेरैहाय ओ थाइजौ बायदिसिनाखौ नोंथांङासो बुंलांदो दानि आसार बानायना दोननाय जायो बिदिनो जोंना गोबां गोबां फिथाइखौबो जोंना इयुननि थाखाय जानो थाखाय थिनानै दोननो हायो जेरै जोंहा ओ बैग्रि फिथाइ आमलाइ फिथाइ बेफोरखौबो जोंना ओ जानायजों लोगोसे इयुनावबो बाहायबाय थानो एबा जाबाय थानो होननानै थिनानै दोनो आरो
अ नंगौ
बिदिनो गोलोम बोथोराव मोननाय जोंना फिथाइ जेरै खान्थाल बेफोरबायदिखौ जोंना ओ जानाय जों लोगोसे गोबां ओ गोबां सुबुं खौनो जोङो खोनानो मोन्दों बेखौ ओ जुमाय बायदिसिना बानायना दोननायखौ जोङो खोनानो मोनदों नोंथां। औ
बुंनो थाङोब्ला जेरै आमलायखौ ना बेफोर आमलायगुफोरखौ माने दाबादि बोथोराव मोनो बेखौबो गोबां माने सिनि बेफोरबायदि होनानै माने गोबाव समसिम माने मोजाङै सुनानै माने धेमाफोराव एबा भयेमफोराव माने सोनानै सान्दुुंआव फोरानबाय थाबा लायनो खायफा खायफा जेनेबा बेफोरबायाददि ओ बाखारबो होनाय जायो आरो ना। ओ बेफोरबायदि फुननानै होयोब्लाबो जेनेबा जोङो गोदो गोबाव समसिम दोनहाब बा माने बियो जौ‌ रोसि बेफोरबायदि जायो होनना जों मिथिगो आरो ना। बेफोर माने जोंनि मेंनाय। देहानि थाखाय मोजां मोनहोयो जेनेबा अबेबा सान्दुं गोसोआव थांना फैब्ला बेफोरबायादिनिफ्राय जों गोबां मिन्थिनो। मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेल' नङा गोबां फिथाइ सामथाय दङ जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला। रैमालि बेफोरजों लोगोसेबो। गोबां बेबायदिनो नोंथाङासो बुंलांखादों दहाय थाइबें बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो माने। गोबां थान्दा बेफोर मोनजानायजों लोगोसे जोंनाव गोबां जेनेबा भिटामिन नांगौ जायो जेरै बे बेफोर बेदनाफोराबो माने जोंनि थाखाय आथिखालावथ' बेदनाखौ। न' न' फ्रायानो नुनो मोनफ्रामो नङा होमबा? ओ जेरै जोङो बेफोरावबो माने गोबां लोरबां मानसिफोरा जायोबा जेनेबा थै जायो बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि जेनेबा स्ट्रं। अं फैयो बेबायदि देहाफोरा मोजाङै थायो हेल्डि बेफोरखौ जोङो मिन्थिना मोनो आरोना।
औ नंगौ।
औ औ नोंथां। नोंथाङा ओरैनो बे गोलोम बोथोरनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानबावदोंबा बुंजागोन
औ जोंना गोलोम बोथोराव बि बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो बिदिनो जोंहा गोलोम बोथोराव आङो बाहाय‌ ओ गो गोजां बोथोरनिख्रुइ गोलोम बोथोरखौ आङो एसे खस्थ' होननानै सानना लायो एबा आङो मोनदांना मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दैज्लां गोलोम बोथोरावहाय बिदिनो गोबां अखा हायो बार बारो बिदिनो जोंना गोबां सुबुंनि ओ न'खरफोर फोराबो जोंना बार बायदिसिनाजों सिलिंखार जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंना गासै ओ गासैबो फरायसाफोरानो फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा दानि मुगायाव साइकेलजों थाङो बिदि समाव जोंहा फरायसालि थांनाय समाव जोंहा अखा बायदिसिना हाना होनानै जोङो ओ फरायसालियाव थांनो हायैखौ एबा खायसे खायसे गथ' एबा फरायसाफोरखौ जोङो सिजालांनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो सिजानानै जोंना फरायसालियाव जोबोर खस्थ' मोनहैयो आरो बेजों लोगोसे दा जोंना गोलोम बोथोरावहाय जोङो फरायसालि बायदिसिनायाव थांबाबो जोबोर गोलोमनानै ओ बिदिनो देहाखौबो जोबोर खस्थ' मोनो बेजों लोगोसे जोंना माबेबा बारिफोराव दा बाय दाबायदि बोथोराव एबा गोलोम बोथोराव गोबां थाम्फै एबा एम्फौ एनला जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो बेजों लोगोसे जिबौ बायदिसिनानि गिनांगौ जानायाबो जोंना दैज्लां बोथोरावनो बांसिन जायो। आरो जोंना गोबां एम्फौ एनलाफोरखौबो। दैज्लां बोथोरावनो बांसिन गिनांगौ जायो आरो थामफै जेराव। जोंना बारि बायदि सिनाफ्राव जना थानो हाया। बिफां सिंफोराव दाबायदि समाव जना थानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जों। जोंना थाम्फै बायदिसिनाया जोंखौ। अरबाय थायो अरबाय थायो बिदिनो जोंङो थानो। सुखुआ एबा मोदोमा गाराय जालांनो हमो।
औ नंगौ औ बेबादिनो बुंनो थांबा माने बे गोलोम बोथोर। जोंहा माने जानाय लोंनायनि बेलायावनो गोबां मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
पथल फानिलाव जिंखा बेफोरखौ माने माने अराय माहा माने बो। बोथोरजों गासैयावबो माने बेफोर फिथाइ बेफोरो मैगं थाइगंफोरा थानाय जायो आरोना। ओ बेफोर बेफोरखौबो जों बे गोलोम बोथोरावनो मावनाय जायो जेरै जोंङो बेफोराव थाइबेंफोर बेखौथ' ओंख्रिबो जागोन मैगंआवबो गोग्लैयो जेरै फिथाइ सामथायाइ जानाय लोंनाय बेफोर गासैयावबो गोग्लैखायो नङा होमबा।
नंगौ।
ओ बेफोरखौ जाया बेफोरखौ जोंङो माने गोबां मैगंफोरबो मावो माने गो गोबां माने गोदोनिफ्रायनो जोंङो बेफोर गोदोथ' बिदि बांद्राय फिथाइ सामथायथ गैयामोन अब्लाबो माने। खायफा खायफा दङमोन आरो ना? बिदिखौ जोंङो जायोमोन बिनिफ्राय जोंङो गोबां जेनेबा। मोन्दांथिफोरबो मिथिनो हायोमोन आरो। बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बादि बे गोलोम बोथोर। बोथोराव गोबां माने माइ गायनायफोरबो जायो जेनेबा अखाबो हानाय जायो आरोना बेयाव। ना बेनि बेनि थाखाय। बेनिफ्रायनो माने बे गोलोम बोथोरनि थाखायनो माने स्कुल फरायसालिफोरखौबो माने। ए ओ जुलाइ जुलाइ मासाव माने बन्द होनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरोना?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बेबादिनो गासैबो स्कुलफोरखौनो बन्द होनाय जायो जों लोगोसे बिसोरनि गासिबो। एगजाम एगजामफोराबो माने जोबहै जोबहैनाय जायो आरो ना?
औ नंगौ।
ओम बेबादिनो बो बुंनो साननो थाङोबा माने गोलोम बोथोराबो मोजां बेनिख्रुइ गोजां गोजां बोथोरा मोजांसिन आरो बुंनो थांङोब्ला अब्लाबो गोलोम बोथोराव गोबां रोखोमनि नोंनो नांगौ जानाय फिथाय साम फामथायाइ लुगैनायफोरखौ जों मोनजाजोबनो हायो आरोना औ औ।
जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों राय औ औ।